औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनिफ्राय बारनि आवाज फैगासिनो नोंथां
आदसा आंनि एसे फेनस्ता जिरायनानै दंमोन नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां ओमफाय नोंथां मा खालामगासिनो दं?
ओ नोंथां नै आं दासो फोथारनिफ्राय फैदों हाल जांख्रा दंमोन दिनै
नों नामा नोंथां औ ओमफाय जे नोंथाङा हाल जांख्रा बुंद दा नोंथां बेथ' जोंनि गोदोनि नो फैफानाय जोंनि जे मोनसे दोरोङारि फालिथाय नङा हबा
औ नोंगौ
औ नोंथाङा बेनि हाल जांखारनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? जे हाल जांख्राखौजों माबोरै फालिनाय जायो
औ हागोन नोंथां औ दे होमबा खोनासंदो
एबा बेयो मोनसे बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो ओ सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि मा होनो बेखौ फोरबोबो फोरबो बायदियानो आरो जेनेबा फालिबोनाय मोनसे ओ जेनेबा गिबियाव जोङो हाल जांख्रा जे हाल जांख्रा जायो बियो माबोरै जायो होनोमब्ला जि जों आबाद मावोना माइनि आबाद
औ
बे जि माइ गा आबाद मावो जोङो जेब्ला जोङो ओ जेनेबा दैज्लाङाव माइ आबाद मावो बे आबाद मावनायाव जेब्ला जोङो माइ गायो गायो गाय गायनानै जेब्ला ओ नोंथाङा ओ जि माइ गायनाय बे नोंथांनि माइ गायनाया जेब्ला जोबनोसै जायो अब्ला बै जोब ननाय सानखालि जि माइ गायो बै सानखालिखौ जोङो ओ हा होन मा होनो हाल जांख्रा होननानै बुङो बा नांगोल जांख्रा होननानै बुङो आरो नांगोल जांख्राखौ जों माबोरै फालियोम होनबा जोङो ओ जेनेबा आंनि न'खराव दिनै जादों हाल जांख्र ख्रा अब्ला जोंनि गामिनि गासैबो मानसिफोर जेनेबा
औ
जाय फैनो हायो जाय फैनो हाया बेफोरो जेनेबा बोराय बुरै ओ सेंग्रा सिख्लाफोर ह गथ' गथायफोर ह बिसोर गासिबो ओ जेनेबा फोथाराव थांनानै आंखौ हेफाजाब हो हैयो आरो जेरै ओ माइ गायनाय बुरैफोरा माइ गायबाय सिख्लाफोरा माइ गायबाय सेंग्राफोर बा बोरायफोरा खोथिया रानबाय बा आलि खोबाय बिदि आरो बिदिनो बै सानखालि गोबां रंजानाय बाजानाय फोथारनाय जायो आरो माने फोथाराव जेनेबा ओ गासैबो जयै लोगो मोनलायो लोगो मोनलायनानै जोङो बेयाव ओ माइ गायलायो गोबां खोथा सावरायलायो ओ आरो मा बुङो बेखौ ओ जों दि आ मा होनो हाब्रु आव माइ गायो बै हाब्रुफोरखौ ओ सेंग्रा सिख्लाफोरा खावलाय खावलाय फुनलायो हाब्रुआव ओरैनो नाख्लायलायो गेलेलायो ओ बिदिनो गोबां मा होनो ओ जोङो ओ जि एदावलायनाय बेखौ जोङो दै नांगोल जांख्रााखलि नुनो मोनो आरो बिदिनो जोंहा ओ
औ
ओस जि जानाय लोंनाय जानाय लोंनायाव जोंहा गोबां ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि जानाय लोंनायखौ जोङो होनाय जायो जेरै जोङो जोगोनार मथर आलुनि लाब्रा जि गोथाव जायो बे रो आरो लोगोसे दङ जोंहा खुमब्राजों हांसो बे नङाबानो ओ जेनेबा नांगोल जांख्राया जाया होननाय बायदि एखदमबारे खुमब्राजों हांसो नांथारगौ जेनेबा जाथारो आरो माने बे नांगोल जां ख्रायाव ओ जेरै जोङो खुमब्राखौथ' दाबायदियाव गोरलैसो मोनोना ओ गोरलै मोनो बेनिखायनो जोङो गोदो जेनेबा फुराना खुमब्राखौनो जोङो माने थि दोनखायो थिनानै जि नांगोल जांख्रियाव जागोन होननानै जोङो थिनानै दोनखायो खुमब्रा बोराय रायखौ जे खुमब्रा बोरायजों हांसोजों जिजों संनानै हो ओ जेने दा जि सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरैफोरा जेब्ला ओ माइ गायनानै जोंहा सा सु जि जिरायनाय टाइम जायो अब्ला जोङो गासैबो ओ जिरायलायना नै ओ जालायो लोंलायो ओ उम गोबां बाथ्रा सावरायना नै एदावलायो ओ बिदिनो ओ सेंग्रा सिख्लाफोराबो ओ गुबुन दाब से जायगायाव ज' जिरायनानै खोथा बाथ्रा सावरायनानै एदावलायगोन हाब्रु फोनलायगोन ओ ओ उम बोराय बुरैफोराबो गुबुन साइदाव ओ जिरायनानै ओ गुबुन जायगायाव जिराय नानै ओ गोबां बाथ्रा सावरायगोन ओ जो जेरै जोंहा मायब्रानि बि दै लोंगोन ओ नांगोल जांख्राफोरावथ' गोबां गोदोनिफ्रायनो बेफोरो सोलिबोखायो आरो माने। ओ उम जौ बिदै लोंनाय ओ जेनेबा जाग्रा जानाय। बेफोरो जोंहा नांगोल जांख्रायाव गोदोनिफ्रायनो सोलिखायो आरो ओ बिदिनो बै सान खालि जोंहा गायै गायै गायनानै जेब्ला ओ मा बुङो माइखौ गायखा खांजोबो अब्ला गायखांजोबनानै ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो। जि हाब्रु फोनलायो एदावलायो एदावलायनानै जेब्ला गायखांनानै फैयो अब्ला जेनेबा जाय मालिकनियाव गायगोन जाय सुबुंनियाव गायैगोन नांगोल जांग्रा जादों। बेनि न'खराव थांनानै गासिबो माने जि ओ बा मो बेलासियाव गायखांबाय अब्ला बै न'खराव जोङो थां नानै मोनानि जानाय लोंनाय। ओ जानाय लोंनाय बेफोरो गासिबो बै ओ जि मालिक नाव बा सुबुंनियाव माइ गायदों बिनि नखरावनो जाजोबो आरो जानाय लोंनाय जोंङो जेब्ला ब्ला माइखौ गायनानै फैयो अब्ला ओ बै जि सेंग्रा सिख्लाफोर बा उम बोराय बुरायानो हक जेने ओ बेै दुब्लिनि हाखौ मा होनो? लाबोयोमोन हाब्रुखौ ओरैनो जिफोराव फास्राफोराव बोनथुम बोनथुम लानानै फैयोमोन। लाना फैनानै बै जि न'खरनि मालिक बा न'खरनि सोद्रोमाफोर ओ बेफोरनियाव अ फुनला फैयोमोन आरो ओरैनो गोदोनि समाव बेफोर एसे खम जाबाय दा बिदि हाब्रु फोनफैनाया बै न'खरनि मानसिफोरनियाव हाब्रु फोननानै बिदिनो एदावलाय फैयोमोन ओ बिदिनो नो मा होनो बुङो?
बै सानखालि जोंहा मोनानि
जानाय लोंनाय ओ बियो बै न'खरावनो जायो गोबां रंजानाय बाजानायबो जायो जोंहा ओ बोराय बुरैफोराथ' एसे ओ जौ बिदै लोङोब्ला एसे ओ मा होनना होनो उम इन्टारेस्टआवनो इन्टारेस्ट मोसालाबायो नङा होमबा, ओ बिदि जों मोसालाबायनायखौ रंजानायखौ जों नुनो मोनो आरो बै समाव गोबां जेनेबा मा बुङो गोबां रंजानाय बाजानायखौ जोङो बै दिनखालि नुनो मोननाय जायो आ रो आरो बै दिनखालिनिफ्रायनो जाय न'खरा गायखांबाय बै नखरा जि नांगोल बा जोंहा मै ह मै होन नांगोल होन बेफोरखौ जोंहा जेनेबा थिखांनानै दोनजोबो आरो जेनेबा ओ खाबदावनानै दोनो बा इदिनो माबाफोराव बैसांफोराव थिखांनानै दोनो जे बै दिननिफ्राय माइ गायनाया। बियो बै नखराव जोबथ'बाय माने नांगोल जां ख्राया जोब्बाय नालाय बै नखराव जोबथ'बाय आरो।
औ
दानि जुगावथ' दा सानना नायोब्ला गोबां जायगायावनो जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनाय खौसो नुनो मोनसै आरो बे नांगोलजों हालेवनायफोरा गोबां खम जालांबाय आरो।
औ
खिनियानो नोंथां दाथ' आं ओरैनो जिरायनानै दङ।
औ दे मोजां दे नोंथां नोंथांना जे मोनसे ओ आबाद मावनाय जा जोंहा माइ गायनाया जोबनो थांबाय बा आम नांगोल जांख्रा जाना थांबाय मोजाङानो जाबाय। अब्ला नोंथां औ म अ नोंथां आमथिसुवायावथ' मा खालामनो होनोब्ला जों आ आमथिसुवाथ' जोंना जेबो मावनाय दांनाय जानो मो ना नालाय ओरैनो फिथाइ-सामथायफोर फिथाइ-सामथायाइफोर जानानै समखौ हगार हरबाय नोंथां
गुवारै फोरमायना होनाय
औ हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा आमथिसुवानि बागै मिथिनो लुबैदों आरोना नोंथां दे अब्ला नोंथां खोनासंलादो जों आमथिुवाया मा होनना बुङोब्ला जों बर' सुबुंफोरनि मोनसे आबादारि आरो हारिमुवारि फोरबो होननानैबो जों बुंनो हायो आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला जों बर' सुबुङा ओ जोंनि बे मिथिंगायावनो थानानै रायजो खुंङो जेरै मिथिंगानि बिफां-लाइफां हा दै बार सान अख्रां बेफोरजों जोंहा खाथि सो मोन्दो लानानै माने जिउ खुंबोनाय आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो बे आमथिसुवा फोरबोखौ फालिनाय जायो। बेखौ जोङो बोसोर सोफ्रोमबो माने आसार दाननि स्निथि सानाव जोङो फालिनाय जायो आरो नोंथां जाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बे समाव आसामनि मुंदांखा आम्बुुबासि मेला जाय जोंहा खामाख्या मन्दिराव जायो बे समावनो जोङो बे जोंनि जे आमथिसुवा बेखौ जों फालिनाय जायो आरो बेखौ जोङो गुबैयै बा सान बा स्नि सान बेहालागै जोङो फालिनाय जायो बांसिनानो जोङो बा सानसिम फालिनाय जायो आरो नोंथां बिदिनो आमथिसुवायाव मा होनना बुङो जोङो ओ बेखौ जोंना फोथायनाया माबायदि होनोबा जोङो बर' समाजनि फोथायनाय बायदिब्ला बे समाव जोङो आइ बैसुमुथि एबा मायनाव बुरै बेखौ जोङो रंजाबाय एबा फोथार फोथारखौ मा होनगोन जोङो साबसिन खालामनो थाखाय बे माबाखौ जोङो फालिनाय जायो आरोना बे आमथिसुवाखौ बे समावहाय जोंहा मा होन्दों ओ जोंनि बे आबादारिफोराहाय जेरै खदाल जावनाय बा हा एव नाय बा ओ माबा मोनसे बि फां लाइफां दानबाय जेबो बिदिनो मिथिंगानि खहा खालामा आरोना नोंथां बे समावहाय बे जि आमथिसुवानि सम बे समाव बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बर' सुबुंफोराहाय जोंनियाव मा बाख्रियाव दोनथुमनाय माइ बे बाख्रियाव दोनथुमनाय माइ खौबो जानो थाखायबो जोङो हाना आरोना नोंथां लागिबा जोङो गुबुननि हानखानाय माइ दङब्ला बेखौ जोङो लायनानै जाफैगोन अब्लाबो जे न'आव थाखानाय माइखौ जोङो आमथिसुवानि समाव हाननानै फोराननानै जाया आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ बे आमथिसुवाया स्नि बा सानसिम जाखांनायनि उनावहाय जोङो जेब्ला आमथिसुवाया जोबो अब्ला जों मा खालामो ओ जोंनि जे न'खर न'खरहाय मानसिफोराहाय न'खौ फोथारो आरो ना फोथारोब्ला मा खालामो जुदि ओ न'आ नोंथांनि न'आ हमना ला हानि न' अब्ला हानि न' जों बेखौ गोबोर हासार हा एसे लानानै दै लगायनानै बेखौ जोङो लोबस्रांजोबो आरो ओ बा मा होनगोन बेखौ जोङो ओ लिरस्रांजोबो आरो लिरो। लिनाय जायो लिरस्रांजोबनाय होनना बुङो बिदिनो सोरनिबा न'खराथ' दों आथिसारिनि माबानि आ आथिखालाव बां फ्राय बांसिन न'खरानो जोंहा पाकानि न'खौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां जुदि पक्कानि न' थायोब्ला' जोङो बिदि हा गोबोर बिदि लानानै जोङो न'खौ लिरनो हाया नालाय जोङो दै लानानै सुस्राङो आरो सुस्रांनानै जों गोथार खालामो आरो जुदि जै बै सानखालि आमथिसुवानि सानखालि जोंहा ओ फुजाबो होनाय जायो आरो बे आमथिसुवा बायनायनि मुङावहाय उम बिदिनो बुद मुग फिथाइ-सामथाइ बावनानै जोङो ओ बिमा बैसोमुथिखौ फालिनाय बा ओ फुजा होनानै गाबज्रिनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा बै ओ आमथिसुवा समाव मा खालामो जेरैहाय जोङो थाइजौ खान्थाल जि बि बोथोराव जों दा दानि बोथोराव मा मा मोनो होनबा थाइजौ खान्थाल आनारस बिदिनो लेस सु बायदिसिना फिथाइ सामथाइखौ लानानै जोङो जानाय जायो आरो ना गामिनि सुबुंफोरजों खौसेयै लोगो नांनानै बा ज' ज' सेंग्रा सिख्लाफोर लोगो नांनानै बिदि आमथिसुवा खौ फिथाइ सामथाइ जानानै बारहोनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंहा गोदोनि मोनसे बर' समाजाव फो थायनाय दंदि ओ न'आव फिसिनाय जि दाउस्रि बे दाउसिखौ जोङो आमथिसुवा समावहाय हाबो गाहोआमोन जाहैबाय। बेजों जोंहा मोनसे फोथायनाय दंमोन दि ओ जुदि आमथिसुवा समावहाय बे दाउस्रिखौ हा गाहोयोबा बे दाउस्रिया माथो रोङा होननानै जोङो फोथायनाय दं। जोंहा गोदोनिफायनो ओ नुबोदों आरो फो थायबोदोंदि दाउस्रिखौ फिसियोबा जोंहा दाउस्रिया जि न'नि न'खरनि राव रायज्लायनाय बेफोरखौ सोलोंना लायो आरो गुबुनजों रायज्लायनो रोङो आरो ना। थिग बेबायदिनो दावउस्रिल' नङा जोंहा ओ बात' बायदिसिनाखौबो फिसियो दाउ मैना, दाउस्रि, बात' बेफोरखौ जों फिसि यो। बिसोरो जोंहा राव रायज्लायनो रोंगौ आरो जुदि न'खराव सोरबाफोर गैयाब्ला बेफोर दावआबो माथो होनानै माने न'आव रावबो गैया बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनो रोङो आरो नोंथां। थिग बेबाय दिनो जोंहा आमथिसुवाया आ बा दिनसो थाखांनायनि उनावहाय जोङो जोबनानै थाङो आरो बिदिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला आमथिसुवाजों लोब्बा लानानै जोंहा जि आं सिगाङाव बुंदों आमबुुबासि मेला जाय जोङो माबायाव ओ कामाख्या मन्दिराव खुंनाय जायो। बे आम्बुबासि मेलाखौबो जोंहा ओ बे समावहाय बन्द' खालामनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां। ओद ओ स्नि सानहालागै जोङो बन्द' खालामनानै दोनो। बेनि उनावहाय जोङो बे ओ जेब्ला आमथिसुवाया बायो अब्ला जोङो बे मन्दिरखौहाय खुलु खुलिफिननाय जायो। बे खुलि फिननायाव जोंहा मेलाखौ बुंनाय जायो जे आम्बुबासि मेला। बेयाव गोबां बिबांनि सुबुंफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय थाङो। माने खुलुमनो सिबिनो फालिनो थांनाय जायो आरो नोंथां आरो बोर बिहैनाय जायो। थिग बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो बांसिना फ्राय जेरैहाय बाथौ मन्दिर बा ब्रह्म मन्दिरफोराव थांनानैहाय बिदि आवथि सावनाय फुजा होनायफोरखौ जोङो